नोंथां खोनादों। नोंथां आं नै ओरैनो दंलै जिरायलाबायनानै।
आटचा ओमफ्राय खबरफोरालाय बोरै?
खबरा नोंथां मोजाङानोलै मोजां मोजाङैनो दंथ'यो दायो दासान्दि।
ओ आदसा ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबायदा नोंथां?
जानायफ्राथ' जाबायलै नोंथां औ।
ओमफ्राय ओ आदसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां मा होनबावनो सबायजों दाउजोंसो जानाय जाबाय दिनै।
आटचा ओमफ्राय गायनाय फुनायफोरा जा
नोंथां गायनाय फुनाया जोब-जोब्बाय होनजायो जोब्बाय गायनाय फुनायालाय। औ नोंथां फ्रियालाय फ्रि औ। औ जागोन दे नोंथां। औ।
जोङो मा मा फिथाइफोर नुनो मोननाय जायो बुहुमाव बा जोङो मा मा मा मा बायदि फिथाइफोरा जोंनि थाखाय मोजां बा मा बायदि फिथाइफोरखौ जोङो दानि जुगाव जोंआ फ्राय बांसिन नुनो मोनो बा बबे फिथाइफोरा दानि जुगाव गोबां दाम बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो फिथाइ सामथायखौथ' आंबो जायो नोंबो जायो बयबो जायो गासिबो जाजोबो नालाय।
नोंथां आं फोरमाय फोरमायलांनि ओमबा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय।
औ नोंथां दे फोरमायलाय।
नोंथां जोंथ' फिथाइ-सामथाइफोरनि नामखौहाय जोङो बुंनानै बुंजोबनो हाया। माने फिथाइ सामथाइआथ' ओरैबायदि दङ जायखौहाय जोङो साननानै सानथ्र'नो हाया बुंनानै बुंजोबनो हाया। फोजोबनानै फोजोबनो हाया।
दा
बेथ' मिथिंगानि मोनसे आगजुसो जाहैबाय नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरावहाय जोङो फिथाइ-सामथाय जोङो जोंनि बे एरिया गामि एरिया आरो टाउन सोहोरफोराव मा मा फिथाइ मोननाय जायो बेनि-बेनि-बे- बेखौबो आङो फोरमायबावनोसै आरो ना नोंथां नोंथांनिसिम।
जोंथ' गामि एरिया होनोब्ला जोंहा बोथोर लायै बोथोर जोंहा फिथाइ-सामथाइखौ मोननाय जायो जेरै जोंहा दा सोलिफुबाय थानाय खान- थाल थाइजौआथ' जोबनानै थांबाय जाहैबाय नालाय नोंथां। दा जोंहा बैग्रि फैगासिनो बैग्रि आरिनि सिजोन सफारिफ्राथ' कन्टिनिउ थायग्रा जाहैबाय नारें फोरनि सिजन दङ। बेफोरनि बागै जोंहा बिराद खोथा सावरायबा सावराय- हायो मा फिथाइखौ जाबा जोंहा मा मा भिटामिन मोनो मा मा फिथायाइाव मा भिटामिन थायो अबावबा ए थायो अबेबा बि थायो अबेबा जेत थालायलाङो। बेफोरनि बागै जोङो सावरायबाथ' नोंथांजों जों फोजोबनानै फोजोबनाया जाहैबाय ओंखायनो जि हागौ आं नोंथांजों फोरमाय- नोसै आरो ना नोंथां जोङो बांसिन फिथाइफोरखौनो जोंहा मोनसे थिखानाय दिन दङ जाय थिखानाय दिनावहाय जोंहा बयबो फिथाइखौनो जोंहा लगायनानै जयै जायो आरो ना नोंथां। जाय फिथाइनि मुङा जाय फिथाइनि मुंथ नंला जाहैबाय जाय बोथोरनि नामा जाहैबाय आमथिसुवा होननाय जायो आरो ना नोंथां। जायखौहाय जोङो दाख्लै बावैसो जानानै थांदों नोंथा। दाथ' मा मास मोनलाय नोंथा?
मे जुन खोमालै नोंथां।
अ जुन आनो। नोंथां अह जुलाइसो नोंथां नोंथाङा बावबाय माथो नोंथां जोङो जुननि पसिस थारिख- यै बेवहाय जानाय जायो आरो ना नोंथां जायआवहाय जोंहा आमथिसुवा होननानै बुंनाय जायो बेयावहाय जोंहा बयबो फिथाय-सामथायखौनो जयै लगायनानै गासिबो मोखां नायलाय नायलाय जायो। स्कुल फरायसालिफ्रावबो जोंहा गासिबो बेखौबो गासैबो जायगायावनो जायो आरो नोंथां जोंथ' बुंनानै थाङोब्ला फिथाइ सामथाइ जानांगौ जोंहा मानो होनोबा जोंहा फिथाइ सामथायआव माखासे बिराद भिटामिनफोर दङ जायखौहाय जोंहा खमजुरिफोर जाय मानसिफ्राहाय एसे उइक- फोर एबा खमजुरिफोर बिसोर जानांगौ आरो नोंथां। जेरावहाय जोंहा माखासे फिथाइफोर दं जेरै जोंहा दालिमफोरखौ जानांगौ जेरावहाय भिटामिन बुरजा थायो आरो आनारसफोर जानांगौ। आरो नारें फोरखौबो जानांगौ सम सम नारें जुमब्रा नारें कमला जि नारेंथ' बिराद रोखोमनि दङ नोंथां बेफोरखौ जानांगौ आरो नोंथां थाइजौ थाइजौफोरखौबो जानांगौ नाथाय थाइगिरफ्राथ' जोंहा सम सम सम समसो बोथोरै बोथोरसो जायो नालाय ओंखाय जोंहा बे माखासे माखासेफ्राथ' गासैबो बोथोरावनो जाजोबो बुंनानैथ' फोजोबनो हाला जाहैबाय नोंथां आरो बेफोरनि बागै जोंहा फोरमायनांगौबा जोंहा समा बिराद गोलाव नांगौ जायो मानो होनबब्ला जोंहा समनिबो एसे आंखाल जाहैाय जहाागखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायहरबाय फोरमायहरनो नाजादों आर ना नोंथां नोंहा आरो है गाखो मा मा नाङोब्रा नोंथाङासिनो रेस जाबायलै नै
आ द
कान्ट्रिफोरावहाय जोंहा बेफोरबायदि बेसादफोरखौ नै एसे केमिकेल बायदिसिना आरि होनानै जोंहा प्लास माइनास होनानै जोंहा मोनसे फिथाइ बेखौनो गोबां रोखोम फिथ फिथाइ महरै बानायनाय जेरै मोनसे जोंहा आफेलजों आफेलजों आरो जोंहा बैग्रिजोंहाय जोंहा मोननैजों मोनसे प्लाथि खालामनानै जोंहा बेखौ गायोब्ला जोंहा बैग्रि बेलाथि होननाय मोनसे नाम मोनो आरो ना नोंथां फिथाइ मोनो जाय फिथ जाय फिथाइ जाय फिथाइ खौहाय जों जाबा जोंहा गोजोननाय मोनो जेरावहाय जोंहा भिटामिन थायो बे बैग्रि बैग्रिजों आरो आफपेलजोंहाय जोंहा प्लास खालामनायाव प्लास खालामनायाव जोंहा गुबुन मोनसे रोखोमनि फिथाइ जाय फिथाइया जोंनि आर्ट एबा बुहुमावहाय ओंखारनानै थाखाया हारसिङैनो जाय फिथाइखौहाय जों सुबुंफोरा बानायनाय बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि फिथाइफोर थायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय नोंथांा आंथ' फोरमायहरबाय माखासे नोंथां होनबा नोंथाङांसिम फोरमायफिनोागोन नामा फंनसो
औ नोंथां फोरमायहरनो हागोन आं
दे होमबा नोंथां फोरमायहरनायसाय
औ नोंथाङा एसेबां फोरमाय जोङोथ' बुहुमाव बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो फिथाइफोरनि जोङो बबेबा बबेबा फिथाइफोरनि जोङो नामफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोननाय जाया थाङ्ला थाइजौ खान्थाल आनारस बा थालिर बा गयफोर बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जोङो मोननाय जायो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना गामि एरियायाव आरो जोङो मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां दामि दामि फिथाइफोर दङ जेरै जोंनि भारतनि जे जोंनि आसामनि जे मुंदांखा मोनसे मुङा जाबाय मा होनोमोनलाय मा फिथाइ मोनलाय बियो ओम ओ लेसु लेसु लेसु फिथाइ बे मुंदांखा मोननि मेचन मुवा होननानै जों मोनथिनाय जायो मानोना बियो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो मा होनो थाङो बा लांनाय जायो बेफोर फिथाइफोरखौ बेफोरो मा होनो मोनसे फिथथायावनो मा होनो त्रिस थाखा पन्सास थाखानि दामै महरै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोन बिनो गोबां फिथाइ सामथ फोरफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो गामि एरियाफोराव जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो सम ओ बुहुमाव बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोर दङ जेरै जानाय मोनसे बा मोनसे जाजायै मोनसे जाय मोनसे फोर बेफोरखौ जोङो जायोब्ला बिदिनो गोबां जोंनि मोदोमफोराव गोबां बिदिनो मा होनो बेमारफोर आजारफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो जों जायफोर फिथाइखौ बेफोरखौ जायोब्ला मा होनदों गोबां भिटामिन मोनगोन जेरै जोङो थाइजौफोरखौनो होन बा जोङो बिदिनो आफेलखौनो होन बा आंगुर फोरखौनो होन बा बिदिनो सफारिफोरखौनो होन सफारि सफारिफोराथ' फिथाइआ माबा आपेल फिथाइनि मोनसे खावसेल' सफारिया बेफोरबायदि दालिम फिथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा बिदिनो मा होनबावो जोंनि जे भारताव थानाय जे फिथाइफोर बेफोरो मा होनदों जोङो बेफोरो बेफोरोहाय मा होनदों गुबुन हादोरफोराव एसे आलादा आलादा महरैखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नों बुंनाया सैथोआनो आरो मा नोंथां
औ मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायखौ जोङो जायोबो जोङो जायखौ जानानै जोङो जोंनि मोदोमाव जेबायदि प्रटिन नांगौबा भिटामिन नांगौ बैफोरखौ जोङो बैफोर फिथाइफोरनि फायनो मोनो जेरै जोङो मा होनो बिदिनो आफे आंगुरफोरखौ मा होनो बिदिनो जोङो जोंनि बिदिनो जानला मोनला थानाय जायगाफोरावहाय गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बिदिनो आपेल बिफांफोरखौ बा आपेल फिथाइफोरखौ बबेयाव मोननाय जायो होनोब्ला बेफोरखौ बांसिन जों मा मायाव गायनाय जायो होनोब्ला हाजो एरियाफोराव जोङो बांसिन गायनाय जायोबा ओ बिदिनो गुसु जायगाफोराव जोङो बांसिन गायनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बिदिनो कोस मिर बेफोरबायदियाव गोबां बेफोरबायदि आपेल फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बा बिदिनो गुसु जायगाफोराव जोङो मोननाय जायो हिमालयानफोराव बेफोरबायदि जायगा फोराव जोङो बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बिदिनो आसामनि मुंदांखा मोनसे फिथाइ होनबावोबा जोंहा मा होनो थाइजौ नंगौ ना नङा नोंथां औ थाइजौआथ' जोंहा बिदिनो लेखाफोरावबो लिरजानाय दङ बा नेसनेल मोनसे फिथाइ होन्नानैबो बेखौ मोनथिनाय जायो ओ बिदिनो गोबां जोंहा बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जायो जेरै जोङो थाइजौआथ'